जों खुलुम
अ नोंथाङा माबोरै दङ
आङो नोंथां दाथ' बरथ'मान थिगैनो दं नाथाय मैया हराव जे जालांनाय गोबां बिदिनो बारहुंखा आरो बार अखा बे बेफोरो जोंनि न'खौहाय गोबां ओ खहा खालामलांबाय आं बेफोरखौनो दायो नायगिदिंगासिनो नोंथां
अ अ आदसा आदसा बिराद गाज्रि ओ जाथारदों नामा नोंथां
औ नोंथां बेनो दायो आङो जोंनि दाउ गन्द्राखौहाय फोसाबगासिनो आरो जोङो नायनो थाङोबा जोंनि न'नि माखासे दंफां लाइफां आरो गय फांबा आरो मा ओंखाम संग्रानि थिं गासैबो बारहुंखाया बिर होनानै लांजोब्बाय
औ
आरो न'नि माखासे बिदिनो खहा खालामबाय नोंथांमोनथिंलाय बारहुंखाया मा मा खहा खालामखो
ए नोंथां जोंनिसे बारा बिदिनो बारा नांफैनाय जायासै खोमादां बेफोराब गाज्रि केजुवेलिटि जायासै आरो ओरैनो फिसा पिसर डेमेज जेनेबा दंफांनि दालाय बायनाय बेफोरबायदि जादों आरो न' फोराबो बारा डेमेज जायासै अखा हानायजों एसे बारा खम जाफैबाय खोमा जोंनिथिंजाय होमबा नोंथां आं नोंथांनाव मोनसे बेलानियाव रायलायनोसो माबा फन खालामनाय जादोंमोन।
औ।
सोंनो हागोन ना आङो?
हागोन हागोन।
नोंथाङाथ' जेनेबा दायो ससियेल वार्क गोबां मावबाय थायोना
औ
लांदां माने बेयावहाय माने जोंना गामियावहाय बिदिनो बोराय बुरै गथ' गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला माखासे गोबां सुबुंफोर दंना
औ।
बिसोरो माने ओ बे नागरिकआरि बिबान जेरैहाय जोङो सेभिक सेन्स होनोना बेफोरखौ फोरोंनायनि मोनसे इनिसियेटिभ लानो सानदोंमोन आरो। जों दा बेखौहाय बोरै स्टार्ट खालामनो बेखौसो नोंथांनावहाय एसे आइडिया लानो सानदोंमोन आं।
उम नोंथाङा मोनसे बेखौनो मोजां आयदाखौनो आंनाव सोंदों।
औ।
औ। जोङो दायो जोंनि सा सा सानजा ओ भारतआव
औ औ।
जायखौहाय आरोना।
औ।
बे नर्थ इस्ट इण्डियाखौनो जोंनि दायो भारतावनो मा होनो सिभिक सेन्सनि बेलायाव ओं बयबो बाख्नायदों जेरैहाय नोङो नागालेण्ड एबा मिज'राम बा बिदिनो मेघालय बे बेफोर जायगाफ्रावहाय जोङो सिभिक सेन्स जे बेखौ जों जेरावबो ओ बयबो जोंनि भारतनि नागरिकफ्रानो बेखौहाय ओं बाख्नायनो गोनां जादों बेयावहाय बिसोरो जों नुनाय बायदिब्ला बे रायजोफ्रा गावसिनि जायगाफोरखौ बा गावसिनि ओं हानाय जायगा बा ओं पाब्लिक प्लेस गासैखौबो बिसोरो साब सिखोन लाखिनानै आरो जे गावनि नागरिक हिसाबै मावनांगौ खामानि बेफोरखौ बिसोरखौ मावजोबनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बियो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव नाथाय जों फारसेथिं नायोब्ला आसामखौ जोंनि आसामावबो नंगौ जोंनावबो सिभिक सेन्सआ मोजाङानो माने गुबुन रायजो जोंनि भारतनि गुबुन रायजोनिखफ्राय्रु नाथाय ओं ओं बांद्राय बेबायदिबो मोजां नङा जे जोङो मिज'राम नागालेण्डफोरजोंहाय जोङो कम्पिटिसनाव थांनो हायो अब्ला जोङो गामियारि हिसाबै जोङो सिभिक सेन्सखौहाय जों लाखिनो बा जोङो फोरोंनो थाखायहाय जोंहा गोबां बिदिनो आयदाफ्रावहाय जोङो धियान होनो नांगोन
औ
जेरैहाय जोङो गिबियावनो नायोब्ला जोङो ओ। उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्राय जोङो बेखौ आराम्भ' खालामनो हागोन। मानो होनोब्ला बे मा होनो उन्दै उन्दै ग मा होनो गथ'फोरनिफ्रायसो जोङो मो जोङो मोनसे मोनसे बिदिनो एगजामपोल
जानो हागोन आरो जों बेसोरखौ माबोरै जोंनि जायगाफोरखौ साब सिखन ला लाखिनांगौबा जोङो नागरिक हिसाबै जोंनि मावनांगौआ मा आरो जोङो जोङो समाजाव माब्रै ओं मा होनो बेब'हार खालामनांगौ बेफोरखौहाय जों उन्दैफोरनिफ्रायनो जोङो ट्रेनिं होनांगोन आरो होनोमबासो जोंनि उनावहाय बेयो माब हैगोन ओं जोंनि गेदेरफ्राबो माने नुनानै बिनिफ्राय जों सोलायनायखौ मोनगोन होननानै आं सानो आरो
नंगौ नों थांनांगौ ओमफफ्राय नोंथाङा आरोबाव जेनेबा जेनेबा गथ' गथायफोरखौथ' जेनेबा फोरोंनोथ' स्कुलावबो एसे बिसोरो नलेजखौ एसे एसे एसे एनै मोनलांबाय थासिगोन
ओं
दा जोंना मोनसे ओ ओरै प्रब्लेमा जाहैबाय बिदिनो गेदेर जेनेबा सेंग्रा सिख्ला दङ सोरबा माखासे ओमफ्राय बोराय बुरै दङ बिसोरो जे उन्दैनिफ्रायनो जा इडुकेसन मोनबोआखै बिसोरथ' सिभिक सेन्स जिर' जायो आरो जेनेबा माखासे से बेलायावबो बिसोरो खोमसि फोथायनाया दङ दाबो बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायफोरखौ गारहोनो थाखाय जों मोनै ओरैनो बेसिक नलेज सोना होनो सानदोंमोन आरो बिदिनो गामि गेजेरावहाय दा बिसोरो ओ फैनायाथ' फैगोन खिन्थु बिसोरखौ गाइड खालामनो थाखाय जोंनि गामिनाल' इनाफ जानाय नङा बायदि सानदों आरो बेनिखायनो जों माखासे गुबुननिफ्राय बिदिनो गाइडफोर लिंहरनानै गेजेर गेजेर एसे बेसिक नलेजफोर सोना होनानै सिभिक सेन्सफोर लोगोसे होफानो सानदोंमोन आरो बिनि सायाव नोंथाङा मा होनो सानदों
आङो नोंथां बेखौनो सानो दि जोङो सिभिक सेन्स फोरोंनो थाखाय जोङो आं दहाय जेरै बुंदों जोङो मा होनो उन्दैनिफ्राय फोरोंनाय बियो मोनसे नाथाय जोङो बेफोरखौहाय बेंनो बा दैदेननो थाखाय जोंनो मोनसे लाइमोन आफादफोर नांगौ जायो बे लाइमोन आफाद फ्रा गासैबो गिदिरानो जा बा मा होनो उन्दैयानो जा गासैखौबो माने ओं फोरोंनो मोनसे खाबु बा राहाखौ लानांगौ आरो बिदिनो सम सम बिदिनो माखासे एक्टिभिटिसफोर मावनानै जोंनि उन्दैफोर आरो गिदिरफोरखौ देखायनांगौ जेर रावहाय जोङो सोरबा बिबुंथिगिरिफोर लाबोनानै जों बेफोरखौ जोंनि गेजेरावहाय सिभिक सेन्सनि माने बिसय जोङो फोरोंनांगौ आरो बेजों लोगोसे ओं गामियारि हिसाबै जोङो मोनसे मोनसे दायथ' राननानै होब्लाथाय आरो बेबायदि दायथ' राननानै होलांबाथाय जोङो जेरैहाय जोंनि खाथि खा खालाखौ साफा बानायनाय बा गाज्रि हुदाफोरखौ गारनाय बिदिनो फिसा फिसा ओं मोजां खामानिफोरखौहाय जोङो राननानै रेसपनसिबिलिटिफोरखौ राननानै होब्ला लासैनो जोंनि गेजेरावहाय बिदि सिभिक सेन्सा ओ हाबलांगोन होननानै आं सानो मादे आरो ओरैहाय जोङो गोजौ लेभेलाव नायोब्ला जोंनि जे ग्राम पन्सायत होन बा सेल्फ हेल्प ग्रुप होन बा माखासे बिदिनो आफादफोर बिदिनो लाइमोन आफाद बा बिदिनो आइजो आफादफोर बा बिदिनो फरायसा आफाद बा जोंनि धोरोमनि आफाद बे गासैबो ओं दायथ' लानानै जोंनि गेजेरावहाय सिभिक सेन्सखौ फोरोंलांनाया जों गासैनिबो दायथ' होननानै सानो
नंगौ नोंथां औ होमबा नोंथां ओ जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय नों
गाइड दसेनि थाखाय आं गाइड जानायनि थाखाय होमबा नोंथाङा जा बुंदों आं बेबायदिनो खालामनानै ओ इयुननि गथ' गथाय आरो बोराय बुरि आरो माखासे गेदेर गोलाव सुबुंफोरखौहाय जायनावहाय बेसिक नलेज गैया आरो सिबिक सेन्स फोर एसे खम बेफोरखौहाय एसे इमप्रुभ खालामनो नाजागोन